हेल'
हेलौ गोजोन फुंबिलि नोंथांसिम गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो
जों दिनै नोंथांनिसिम मोनसे बेबायदि टपिक लानानै कल खालामनाय जादों
औ बुं
बे टपिकआनो जाबाय जों दानाय लुनाय दानाय लुनायाव दानाय लुनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो फैनाय मोनसे बिदिनो हारिमुजों बेबायदि गोरोबलायनाय मोनसे दाजेंफोर बेफोरनि गेजेरजोंनो जों गोबां जिफोरखौ जों दानो हायो गोबां बिबायदिनो जेरै दख'ना बिदिनो बर' हारिनिल' गाननायनिल' नङा गुबुन हारिफोरनिबो गोबां बेबायदि बिदिनो जोङो दानो हायो जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ गोबां रोख रोखोमनि आगर एरनानै जोङो बेबायदिनो दानो हायो आगर एरनानै जों समायना रमायना महर होनो हायो बे दख'नाफोरनि गेजेरजों बिदि आर'नाइफोरनि आर'नाइफोरा औ जि जिफोराव जोङो मिथिंगानिफ्राय मिथिंगायाव नुनाय जि बिबारफोरखौ जों होयोब्ला जिबायदिफ्र आगर फोरखौ होयोब्ला बेरखांगोन बेफोर आगरफोरखौ होनानै जों समाय होनो हायो बेफोर दानाय लुनायाव मानो होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो बे दानाय लुनाया जिेबायदि दायो बेफोरखौ जों साफ्रोमबो मिथिखायो दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जों बेबायदिनो बेफोर जिफोरखौ दानानै जों फाननानै बेबायदि रांफोरबो आरजिनो हायो बिनि नि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो गोबां खाालारनि बेबायदिनो गोबां रोख रोखोमनि जिफोर दानो हायो गोबां बेबायदिनो गोमो गोथां गासै गाबफोरनि बे निबो बेबायदि बेरखांनाय बेबायदि आगरफोरबो एरनानै गोमो गोथां गुबुन गुबुन बिबदिनो कालारफोरखौ जों होनानै आगरफोरबो एरनो हायो आरो दानोबो हायो बेखायनो जों बेफोरखौ दानाया मोजां मानो होनोब्ला जों बेफोरखौ नायोब्ला जोङो गावनो बेबायदिनो बाहायनो मोनो मोनो बेखायनो जों बेफोरखौ दानाया मोजां जोंहा बेफोरखौ दायोब्ला जों जोंहा बेबायदि बायनानै गाननो गोनांथि गैया बेखायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जिबायदि दानानै लुनानै आजौ आजौफोरनिफ्रायनो दानायानानै लुनानै गानबोदों बेबाय बिदिनो जोंबो दानानै लुनानै बेबायदि गानोब्ला जोंहा समायसिनगोन आरो जोंहा बेबायदि बायनोबो गोनांथि जानाय नङा बेखायनो जों साफ्रोमबो गाव गावनि न'आव नो बेबायदि दख'ना गामसाफोर दानानै जों गाननो हायो बेखायनो जों गाव गावनि न'फोराव साफ्रोमबो दानाय लुनायखौ बाहायोब्ला जोंहा ओ फैसाफोराबो सेब जागोन। नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुङो?
औ नंगौ जोङो दानाय लुनायनि जों सावरायनायावहा जोङो गाव गावनि गाननायफोरखौ जों दानानै जोङो लायोब्ला जोंनि गोबां बिदिनो
रांफोरा जोंहा सेभ जागोन आरो जों बे गाननाय जोमनाय बायनायनि थाखाय दोननाय रांफोरजों जोङो गोबां खामानिफोराव जोङो बाहायनानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोनगोन बेबायदिहैनो जोंनि समफोराबो जोंहा ओरैनो थानाय समाव जोङो दानानै गानोब्ला जोंनि समफोराबो मोजां जागोन आरो जोङो गुबुन खामानिफ्राव बाहायालासिनो जोङो बेफोरबायदि खामानिफ्राव जोंनि
दानाय लुनाय गाननानै आरो जोङो बे दानाय लुनायनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि दख'ना गामसा बेफोरजों जोङो बिजनेसफोरबो मावनो हागोन।
औ नोंगौ।
जों गोबां रोखोमनि बिजनेसफोर मावनो हायो जोङो दानाय लुनायनि गेजेरजों जोङो दानाय लुनायनि जिफोरखौ जोङो फाननो हायो आरो जोङो बेफारिफोरनो बिदि खम बेसेनावबो हरनो हायो जोङो आरो गोबां बिदिनो
अइफिं बेफोरबायदि जोङो खुलिनानै लानानै जोङो गोबां बायदि बायदि मैया बायदि बायदि गाबनि
गामसा दख'ना बेफोरबायदि जोङो दानाय लुनाय खालामनानै जोङो जोंनि
थांना थानायनि सोलिनायनि जोंनि नांगौ जानाय जोङो रांखावरिफोरखौ जोङो आरजिनो हायो। हागोन।
नोंगौ।
जोंनि बर' समाजाव जोङो मोनथाम रोखोमनि दख'ना गानो बे दख'नाखौबो जोङो दानो दानानै गानो जोंनि दानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो हुदा आरो बेयाव जोङो बायदि रोखोमनि गाब होनानै जोङो गानो आरो बिनि गाबफोरखौ गोदो गोदाय लायनो बिफांनि फ्राय मोननाय गोबां बायदि रोखोमनि बिफांनि बिगुर बिफांनि बिलाइ बेफोरबायदिजोंसो गाब होयोमोन होननानै दायोबो बेफोरबायदिखौ खायफा खायफा जायगायाव बाहायो अब्लाबो बे फेबोरखौ जोङो खम नुनाय मोनो नाथायब्ला दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायोब्ला जोङो। आगरनि सोमोन्दैखौबो जोङो रायज्लायथ' रायज्लायथारनांगौ जायो मानो होनोब्ला। दानाय लुनायजोंल'
जोंनि गाननाय जोमनाया जाया बेयाव बेखौ जों समायहोनो थाखाय आगरबो नांगौ जायो आरो गोबां रोखोमनि गाबफोरबो नांगौ। जायो बेबायदिहैनो जोङो मिथिंगा अनफावरि बर' हारिया जोङो मिथिंगा नि गाबफोरखौ होनायजों लोगोसे मिथिंगायारि आगरफोरखौ एरनाय दिंखिया आगर, दावराय मो ख्रेब बेफोरबायदिनो बायदि बायदि हाजो आगरफोरखौ जोङो जोंनि दख'ना जोंनि फालि जोंनि बिदि
आर'नाइ बेफोराव जों होनानै जोङो समायसार होनो हायो आरो जों बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारि खौ जोङो सिनायथि होनो हायो।
औ नंगौ।
दानाय लुनाय होनोब्लाथाय जोंनि सारिगिदिं थानाय जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगरफोरखौ जों बथुमनो हायो जोङो दिखिंया आगरखौ जोंनि आरनायाव होनाय लोगोसे बे बे आगरखौ जोङो गोबां रोखोमनि गाबफोर होनो हायो गोजा, गोमो
आरो गोथां गुफुर बेफोरबायदि जोंनि बेफोरबायदि गाब गानाय समायना आगरफोरजों आबुं जोंनि भासाफ्रा जोंनि बैसागु मोसानाय जोंनि रंजानाय फोरबोफोराव गोबां बिदिनो मदद होयो
औ नोंगौ जों बैफोर बैसागु मोसानायफोराव जों गोबां बेबायदिनो गोमो, गोथां जेरै ओ हिनजावसाफोरनि थाखाय दख'ना दख'ना गोमो गोमो दख'नायाव बिदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरबो जों होनो हायो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय बे बिबारफोरनिफ्रायनो जों खोनो सावगारि बेबायदि एरखांनो हायो बे दख'नाफोराव आरो बेबायदिनो ओ आर'नाइफोरावबो जों बिदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौबो जों नुनो हायो बेनिखायनो जों बेफोर गोमो गोथां बिनो गुबुन गुबुन गाबफोरनि गेजेरजों समायस्ला समायहोनो हायो बेफोरबायदिनो दंफां लाइफां खिलिनाय बिथ' खिलिनायजों आरो गोमो गोथां गाननाय जों बैसागु मोसानायाव जोबबोद समाय फ्लेयो बेनिखायनो जों बैसागु बोथोराव